औ नो
औ खोनादोंना? अ आं नोंथांनि सेराव ओ मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो ना
औ औ
ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ दावबायनायनि सायाव ओ आं नोंथांनि सेराव दा दावबायनायनि बागै ए से फोरमायनाहोनो सानदों ओ जेरै दावबायनाय बुङोबा जोंहा जों मोनदा से जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थानायखौनो जों दावबायनाय बुङो आरो ना बे दावबायनायाव जों गोबां रोखोमै ओ गोबां ओ रोखोमै जों दावबायनो हायो जेरै जोङो ओ गारि मथर एबा ट्रेन ओ रेलगारि नङाब्ला जोङो बिरखं आरिफोरजों जोङो दावबायो आरो ना ओ लोगोसे जोङो बुंनो हाबा गोदो-गोदाय आबै-आबौमोननि एबा गो
औ औ औ
ओ एबा आगोलो जो सुबुंफोरा आथिंजों जो थांनानै ओ दावबायोमोन आरोना एबा आलासि नुजानो थां नायाव जोङो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन ओ लोगोसेनो समजों लोगोसेनो जोंना ओ जेरै जौगाबोगासिनो दं जेरै आथिंजों थाबायनायनि उनाव जोंना मोसौ गारि एबा गराइ गारि आरि ओंखारदोंमोन। बेनि उनाव जोंना फैदों साइकेल साइकेलनि उनाव जेरै मटर गारि फैबाय बेनि उनाव बेनि उनाव जेरै रेलगारि बिरखं आरियना बेफोरबायदिानो जौगाबोगासिनो दं गोदो-गोदाय जेब्ला सुबुंफोरा ओ मोसौ गारि उनु एबा थाबायनानै जा दावबायोमोन। होनबानिया गोबां सम लायोमोन आरोना एबा जेब्ला जाय गाया गोजानमोन अब्लानिया जों जेरै सान फा एफा ओ दावबायनो गोनां जायोमोन थाबायनो गोनां जायोमोन बेयाव जोंहा गोबां असुबिदा एबा खैफोद आफोदाव जोंनि सायाव जों सोनारनानै ओ थांनो गोनां जायोमोन आरो जेरै आगोलथ' गोदो-गोदाय गोबां जंग गोबां ओ जेरै बिफां-लाइफां एबा हाग्रा बारिजों मुफुनाय एबा जं गल मोन आरोना बेयाव जोङो जेरै ओ जिब-जुनारनि ओ अहंखार खालामनाय एबा ओ मा होनो ओ माबा खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो
औ औ
ओ बेनि उनाव जों सम जानानै जेरै साइकेल जों बेरायब्लाबो जोंना मोनसे ओ गोबां गोजान जायगायाव थां सुबिदा जादोंमोन बेखौ नायनानै ओ समखौ ओ जेसेबां हायो एसांनो ओ स थाबनो समाव समाव जोङो मोनहैनाय बायदि जेरै जोंनि बिगियानगिरिफोरा एबा ओ साइस्फोरा फोरखौ नायनानै बिसोरो गोबां सिथाव खब समब मोनैनाय गारि दिहुनदों आरो ना लोगोसेनो जों दावबायनाय बुङोब्ला जेरै जोङो मटर गारिफोरजों दावायो दावबायनायाव जोङो मोनसे दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोङो ओ जोङो बेयाव दावबायनो थाखाय जोङो बेयाव गोबां लांफानो नाङा
औ औ औ नंगौ नोंथां
जेराव जोङो जों जुदि माबाफोर जेरै जोङो थाबायनाय एबा थांनाय खायाव जो जुदि माबाफोर फिसा एक्स द एबा मा गोलैबायनानै जु जोंना मोदोम मुा दोलायोब्ला जाहाथे जोङो गोबां जायगाफोरावो जोङो थाबनो हस्पिताल एबा देहा फाहामसालिफोरखौस जों मोननो थाङा नालाय बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायायदिसिना फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ जोङ लांफानो गोनां जायो जाहाथे ओ जोंङो ओ एबा जोङो जाहाथे जेबो हाखा दावराव जाया लोगो लोगोसे द जो सिज जाग्रा जाग्रा मुवा आरिफोरखौबो लांफानो गोनां जायो जेरै फिथाइ सामथाइ रां राङाथ' जोबोद गोनांथार मानो होनोबा रां नङाब्ला जों दानि जुगाव बोजोंबो जेरावबो थांनो एबा गिदिंनो हाया
औ औ
जोंङो जेब्ला दाबसे जायगायाव थाङोमोन अब्ला जों बे बे जाय जायगायाव थांगो बे जायगायाव जों गोबां रोंगौथियारि रोंनानै फैयो जेरै बे जायगानि थागिबि सुबुंफोरनि जेरै राव हारिमु गाननाय जोमनाय ओ जेरै आलासि सोंनाय एबा बे जायगानि जोङो मिथिंगायारि नुथाय नुथाय एबा बे बिसोरनि थासारियारिफोरखौ जोङो बाङै मोसानाय मिथिनानै फैयो जेरै जोङो आथिखालनि जुगावथ' जेरै मबाइल आरो ओ इन्टारनेटफोर सफैबाय जेब्ला जोङो दानिया ओ दावबायनो थाङाब्लाबो गोबां जोंङो जेरै इन्सटाग्राम होननाय मोनसे बे एप दं बेयावनो जोङो गोबां रिल्स आरिफोरखौ जों नुयो जेरै नुफेरि जायगाफोरखौबो जों नुनो मोनो नाथाय थेवबो जों जेरै मे गावनि म जों नुनाय आरो बे मबाइल आरिफोराव जों नुनाय आलादा जायो आरोना ओ जेरै जों मेगनजों नुयोब्ला जेरै माबायसा जोंनि गोसोआ गोजोन मोनो बेफोरबायदिनोना नोंथाङा दावनायनि सायाव माबाफोर बुं नोंथां दावबायनो सायाव एसे फोरमायना हो
औ औ ओ दाउ नोंथाङाथ' दावबायनायनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंखाबाय जोंनियाथ' दावबायनाय बे खौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो दावबायनाय होनो नङा होनब्ला नोंथां ओ जोंनियाथ ओ दावबायनो थाखाय दावबायनायाव जोंङो गोबां नुफेरैओ नुथायाइफोरखौ नुयो आरो
औ
ओ दावबायनायाव जों गोबाव गोबां रोंगौथि ओ दावबायनायाव जोंङो गोबां रोंगौथिखौनो जोङो ओ जोंनि जोंनि ओ आसामाव दा जोंनिया गोबां गरम जायो नाथाय गुबुन जायगाफोराव जोंनिया ओ गरमफोरा खम जायो ओ जेरै जोंङो शिलं मेघालया बेफोरबाददिखौनो हमना लायो जोंनि आसामाव नाथाय बेफोर जायग दा ओ गरम बोथोरब्लाबो ए जे गुसुयैनो थायो बे ओ बेखायनो जों दावबाय ओ बे गरम बोथोराव जोंङो दा ओ शिलं मेघालयाफोर बायदि फोराव दावबायनो लुबैयो आरो गोबां मानसि सियानो ओ दावबायोबो ओ आरो जोंङो ओ बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै ओ गो गोबां नुफेरै नुथायफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ बिसोरो माबादि थायो माबादि जायो आरो माबादि बेसोरनि गाननाय जोमनाय? बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां
आरो नोंनि जिउआव गोबां नुफेरै नुफेरै नुवा आरो रोंगौथिफोरखौ जों मोननो हायो। शिलं मेघालया बायदिफोराव गोबां जायगा दावबायनो हायो जों जेरै लाइट्लुम सेभेन सिस्टार आरो गोबां जायगाफोर दङ। बेफोराव जोङो दा गरम बोथोर आरो गोजां बोथोरावबो थांजायो। जोङो गोसोब्लानो दावबायनो थांनो हायो दावबायोब्ला जोङो जोंनि गोसोनि जा दुखु दाहा बेफोरखौ जोङो बावगार बावगारलांनो हायो। दावबायनायाव जोङो गोसोखौ रंजानायजों लोगोसे ओ गोबां खुसि मोनो। ओ जों ओ जों दा गरम बोथोराव ओ गोबां जायगायावनो दावबायनो हायो आरो गोबां जायगा दावबायग्रा दङ। जोंनि ओनसोलनिनो खाथि खाला गोबां जायगाफोर दङ जेरै सुकि, दारागाव आरो गुबुन बायदि बायदि दावबायग्रा जायगा ओ
दङ जोङो दा गरम बोथोराव सुखिफोराव थानाय ओ दैमा दैसा आरो हाजो हाला ओ बेफोरनि ओ बेफोराव जों गोबां बायदिसिना नुथायखौ नुनो मोनो। ओ जोङो सुकिफोराव थांनानै ओ सुखिफोरनि दैमा दैसा ओ ओ निजोरा बोहैनाय दैमानि ओ दैयाव जों दुगैनो हायो ओ आरो जों बे ओ बेफोरबायदि सुखि हाजोफोर थांनाय ला मानि जान्थाय ओ बेफोरो जोंनि जा ओनसोलनि नुथाइ बेफोरजों ओ ओ गोरोबा आरो जोङो बेफोरबादि ओ नुथायखौ नुनो मोनो जों जे सांनो दावबायो एसांनो गोदान गोदान नुथाय आरो रोंथि मोननो हायो। गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन ओ बायदिसिना ओ जानाय लोंनाय
औ औ।
गाननाय जोमनाय ओ गासैबो समान नङा बेखायनो जोङो जेसांनो जायगा दावबायो एसांनो गोबां ओ रोंगौथि मोनो आरो जोंनि आसाम ओ भारत हादरनिनो खाथियाव थानाय मोनसे गुबुन हादोर जायखौ ओ जायखौ जों भुटान होनो आरो भुटान होनना मिथियो। ओ बेवहायबो जों थांनो हायो बेवहाय थांनो थाखाय जोंनो आधार कार्ड ओ आधार कार्ड आरो गारि गोजों गारि ओ गाइ बाइक गारि भाय जों मटर गारिफोरजों जों थांनोब्ला जोंनो लाइसेन्स नांगौ जायो ओ बेफोरबायदिनो जों गुबुन हादोरनि ओ भुटान हादोरनि जानाय लोंनाय। ओ गाननाय जोमनाय आरो बेसोरनि ओ जा न' बां लुनाय थानाय जाय गाफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओ बे जोंनिया जोंनि जों थानाय दा ओ बे हादोराव माबोरै आरो बेसोरनि हादोरा गुबुन आलदा जायो। बेबा-बेबादिनो बिसोरनि रायज्लायनाय राव महरफोरा गुबुन गुबुन जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेनिखायनो ओ सुबुङा जो-जोनोम मोनदों जेब्ला जोङो। दा ओ हायोब्ला दावबायनो नांगौ ओ नाथाय गासैबो सुबुङानो जोंनिया दावबायजोबनो हाया। ओ बेनि जाहोनानो जाबाय जोंनिया ओ रां राङा थ' गासैनियावबो ओ थाजोबा नालाय बेखायनो ओ जोंनि जिउआव खायफा खायफा सुबुंफोरनि जिउआव ओ दावबायनाय सिमाङा ओ फेलें जानानै थायो आरोना नोंथां बेखायनो ओ जा सम मोनो जोङो आ बेवहायनो जों दावबायनानै लांनो गोनां लाखानांगौ नोंथां औ। दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो एसे एसे औ दोनथ'लाय दोनब न' गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनथों।